हेलौ नोंथां
नोंथां माबोरै दं
औ नोंथां दायोथ' मोजाङानो दङ
अ नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो ना
औ दङ फ्रि दङ नोंथां
आं मोनसे टफिकसो लाना फैदोंमोनलै नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ आंनि टपिकआ' जाहैबायथाय आंनि थटपिकआथ' जाहैबाय बिदिनो मैगं थाइगं जानाय लोंनायनि आरो ना नोंथां
औ औ
माना नोंथांनाव सोंनोसै
औ
नोंथांमोनहा मेसें बोथोराव दाथ' दैज्लां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि उनावथ' मेसें बोथोर जासिगोन नालाय
औ
मेसें बोथोराव नोंथांमोनहा मा मा मैगं गायो
जोंना दा मेसें बोथोरावथ' जोंना बारा मैगं गायनाय जाया होनब्लाबो बिदिनो मोसोम बोथोरावथ' जिं थाखा फोरला बिदिनो कफि बान्दा कफ आलु
बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो
उम
आरो
बेलेग मैगंथ' बांद्राय जोंहाथ' बेबायदि खिथि आबाद खालामा नालाय हानि मोजां नङैनि थाखायनो
उम
बेबायदिनो आरो
औ
जोंनि खाथियाव गायो जोबोद मा होनो दाथ' मैगंफ्रानो गासिबो मेडिसिनसो बानाय जायो नालाय मेडिसिन होननाासो गासिबो मैगंफोरखौनो खालामजोबो आरो बेफोर मैगंफोरखौ फानो फाननानै जोङो बायग्राफोरा बायनानै जानायनि जाउनावहाय बे मैगंफोरनि सायावहाय गोबां मुलि होनायनि जाउनाव जोङो जानानै गोबां देहायाव गोबां बेमार आजार जानो हमो मानो होनोब्ला बेफोर मैगंफोरखौ फानबाय थानो थाखाय आरो बिदिनो थाब थाब मैगंखौ मोननो थाखाय गोबां मुलि होयो आरो मुलि होनानैहाय बेखौ जोबोद थाब थाब फाननो हायो आरो गोबां रांबो मोननो हायो नालाय इदिनो मैगंफोरखौ मेडिसिन होबा बेफोर सेवनो थाङा नालाय थाब थाबैनो बिनिखायनो थाब थाब मुलि होयो आरो बिदिनो मैगंफ्रा मोजां जानायनि आरो ओ मुलि जायै मुलि मैगङाव मुलि जायैनि थाखायबो गोबां मुलि होयो आरो
आरो दाथ' जोङो गामियारि ओनसोल नालाय गामियारि ओनसोलावबो दाथ' सिगांहायथ' बेफोरबायदि मुलिफ्रानो ओंखाराखैमोन सिगांनि बायदि मैगंफ्रा मोजां सिगांफ्राव जोबोद मोजांमोन गासिबो मेग ङावनो मुलि होआमोन दाथ' मुलि मुलिजोंनो गासिबो मैगंनो बानायजोबनाय नालाय बेनि थाखायनो जोङो बायनांगौ बायनानै जानोबो जोंङो गिनाय मोनबाय मानो होनोब्ला गोबां गिदिर गिदिर बेराम जानो हमो देहा सो देहाफ्राव बिनि थाखायनो मैगंफ्रावबो गोबां मुलि होयि होनो होनानैहाय जोङो रां खामायनो हानायखौ नुनो मोन्दों आरो।
नोंथांमोननिथिंलाय मा मा मैगं गायनाय जायो?
ओ जोंनिथिथ' नोंथां जोंनिथिंथ' बोरि जायगाबोना नोंथां। मैगंफ्रा जासो गारो आरोना। बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरावनो मेसें बोथोरावसो जोंहा लाइ, लाफा, मुला, आरो जिंखा फोरखौल' गायनाय जायो मा खायसेखौ गायो आरो बेफोरखौ गायनाय जायो आरो जोंहा ना नोंथां।
आरो आरो बे खेलेरा लाफा लाइ मुलाफोरखौबोथ' मा होनो केजि हिसाब फानबाथ' फैसानो रां आरजिनो हायोना नोंथां।
औ औ।
उम। जिंखायानो केजि बिदिनो एकस' बिसफोर मोनबाथ' जोंहाथ' सय जोंहाथ' सय बिगासो दङ' हाया इयाव गोरान खिथिल' माव- मावो आरोना नोंथां।
ओं।
बेबादिनो जाहा रां मा होनो आबाद आबाद खेथि मावना जाग्राबो हा मा होनो दैेब' माबाबो नङा नालाय बोरि जायगा जानो नागिरा ओंखायनो आबाद गोरान खिथिखौल' मावनाय जायो आरो जोंहा नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो संख्रि बानलुनो थाखाय एसे
औ।
थिग माबा होयो आरो।
न'खराव बेफोरखौ फाननानै गोबां रांखौ दोनथुमनानै आरो ओ बे रांफोरखौ गोबां समसिम दोनथुमनानै जोङो न'फोरखौबो लुनो हानाय नुनो मोन्दों आरो आं।
ओ ओं ना।
न'फोर एबा न'फोराव गारिफोरबो लानाय नुनो मोन्दों।
उम। बेदिनो जोंना माइ आबाद खिथि मावनाय गैया नालाय बायनांगौ बायनानै जानांगौ जायो नोंथां। बे मैगं फाननाय बे मैगं फाननाय फैसाफोखौनो दोनथुमनानै जों जानाय आदारखौ बायनां बायनो थाखाय दोनथुमनाय जाया दोनथ'नाय जादों आरो रांफोरखौबो।
उम। दाथ' दैज्लां बोथोर आरो
उम।
दैज्लां बोथोरफोरा दथ' जोबथ'वाखै नालाय।
उम।
दाथ' मा मा ओंख्रि जाहैनाय जायो नोंथांथिं दैज्लां बोथोरफ्रावलाय?
जोंनाथ' नोंथां बिदिनो मै-मैथाजों ना आरो थाइगिर थाइगिर दाथ' थाइगिर ओंखारबाना नोंथां दैज्लाङाव।
औ औ।
थाइगिर गोरलै बिदिनो थाइगिरजों ना जायो आरो बिदिनो ना नाफोर मोनो नाफोरथ' जोंना दंग' मोनलाबायो
औ
इफोरावनो इफोरजोंनो जालाबायो आरो नोंथां दालि आलु बेफोरबायदिखौ
औ
नोंथांमोनालाय मा मा ओंख्रि जायो
दाथ' दैज्लां बोथोरानो जों जोंनाबो इदिनो थागिर गोरलैजों बेदरफोरजों नाफोरजों संबा बि जोबोद गोथाव जायो आरो थाइगिरजों अनलाबो अनला संना जाबाबो जोबोद गोथाव जायो दाथ' जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौबो जोङो जानाय जायो बिफोरनो जाहैबाय जोङो अनलाजों दाव अनला अनलाजों दा व अनलाजों बिदिनो गोबां जानाय जायो जेरै मुदुफल बिबार
बेबायदिनो बासिगि बिबारफोरजोंबो जोङो अनला अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो दैज्लां बोथोरावथ' इदिनो बांद्रायफोर मेगं गायनाय जायो नालाय मानो होनोब्ला दैबानाफोर लोमबाथाय बे मे गंफोरा गासिबो थैलांजो थैलांजोबो नालाय बेनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव अनलाफोर ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो आरो आरो दैज्लां बोथोरफ्रावथ' दाथ' आलासिफोर फैयोब्ला बर'नि ओंख्रिखौ संना होनाय जायो बेफोरनो जाहैबाय दाउजों सबाय आरो नारजि अमा बेफोरखौ संना होनाय जायो आरो
नोंथांमोनथिं दलहा ना मा बोरि जायगा
दायोनथ' नोंथां आं जोंनिथिं हाया खावसे बोरि जानानै दं आरो खावसेयाहाय बोरि जानानै दङ बोरि खावसे दलहा खावसे आरो
नोंथांमोनथिं नाफोर मोनगोन ना मोना
नायाथ' जोंनिथिं बारा मोननाय जाया जोंनि गामि खाथिफ्रावसो गोबां नाफोर मोननाय जायो आरो बेफोरावनो जोङो थांनानै हमहैनाय जायो बेफोर नाफोरखौ जों लायनाय जायो आरो बेफोर नाफोरखौथ' जोंनि गामि खाथियाव नुनो मोननाय जायो गोबां हमनानै एबा गुरनानै एबा लापजेफोर दैबाना जायोबा लापजे होनानै गोबां फाननायफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो
फाननानैबो गोबां रां बुथुमनो हायो बेफोर नाफोरखौबो आं नाफोराबो गोबां बेफोरखौहाय लाबजे होनानै बा ना गुरनानैहाय मोननाय नै बुरजा बुरजा मोनबा खावसे फाननाय जायो आरो खावसे न'आव जानो थाखाय फोरानना दोननाय जायो एबा बे नाखौथ' जेरै ना फिथिख्रि ना मावा बेफोरखौथ' नाफामबो बनायनाय जायो आरो।
होमबा नोंथाङा मा मा नाखौ मा मा ओंख्रिजों गोथाव मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। मानो होनब्ला नायाथ' नाखौथ' गोबां जा गोबां। बायदि बायदि मैगंजों जानाय जायो। जेरै नाफोर ना गोथांफोरखौहाय जेरै उसुमायफोरजों बिदै फुदुंनाय जायो आरो नारजि फोरजोंबो बिदै फुदुंनाय जायो आरो।
आरो नाखौथ' जों गोबां रोखोमनि जानो हायो। जेरै है बाथोनफोर उम ओंख्रि गैयाबा बेफोरखौ बाथोन सामब्रामजों बाथोनफोरबो देना जानाय जायो।
बेबायदिनो फोराननानैबो ओंख्रिफ्राव होफानानै जानाय जायो आरो।
उम
खोनादोंदा नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङालाय माजों जानो साबसिन मोननाय जायो नाखौलाय?
आंथ' नोंथां नाजों मैथा आरो
औ।
थास' थास' आयथिंजों ना। आरो। थास' बिबारजों ना इफोरखौल' गोथाव मोनो आं नोंथां नाफोरजों।
औ औ
ओंख्रिखौ बेखौल' गोथाव मोनो आं दा। बेलेगखौ बारा जानोसुखुवा' ओरोना।
औ दायोथ' मैथाबो मोननाय जायो। मैथाजोंबो जानाय जायो नाखौ‌। आरो थास' बिबारफ्रावबो होनानै जानाय जायो थास' आथिंफ्राव। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जानाय जायो आरो नाफोरखौ।
ओ
दाथ' नोंथां समाबो जाना फैबाय।
उम
बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
उम दे दे ओमबा ना नोंथां।
औ
नोंथांजों रायलायनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना।
औ औ औ।